हेलौ नोंथां।
औ खोनादों ।
औ खोनादों नोंथां। औ खोनायो नोंथां औ।
जोङो दिनै आबा हावानि सोमोन्दै गुसुङै सावरायनो
औ दे औ रायलाय जागोन दे।
औ आबहावा होनोबा ओ दंफां लाइफां जिब जुनार दाउसेन दाउला आरो मानसि बेफोरखौनो बुङो जेरै जोङो बेबायदिनो मानसि नि असि अक्सिजेन लानायनि थाखाय दंफां लाइफाङा हेफाजाब खालामो बेबायदिनो दंफां लाइफां थायाबा जोङो बेबायदिनो थानो हाया बेबाय दिनो जोङो जिरायनायावनो मायावनो बेबायदिनो जोङो दंफां लाइफांफोरखौ नांगौ जायो।
होम
जोङो बेबायदिनो मानसिफ्रा अनना लाबानो जोङो बेबायदिनो गावनि उदैनि आदार सुफुंनो थाखाय जोङो बेबायदिनो दंफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै बेबायदिनो खि थि आबाद मावनाय जायो। नाथाय जोङो बे बायदिनो दंफां लाइफांखौ गायनो गोनां दंफां लाइफां गैयाबा जोङो जोंनि बेबायदिनो आबहावाफ्रा गुबुंले जालाङो बिनिखायनो जोङो दंफां लाइफांफोरखौ बेबायदिनो गायनाया जोबोर गोनां आरो बे दाउसेेन दाउलाफोरखौबो जोङो ना नाथाय जोंनि मानसिफोरा बेबायदिनो उदैनि बेबायदिनो खुगानि थाखाय जोङो आदार बानायो बेबायदिनो गाव बो आरो जायो बिनि था खायनो जोंनि दा माइ खेथि आबाद बेफोरो दा एम्फौफोरजों बेबायदिनो
औ
मोनि जायो एम्फौ जानानै जोंनि खेथिफोरखौहाय लस खालामो बिनि थाखाय फैनो जोङो दाउसेन दाउलाफोरखौ खौबो अननो नांगौ। बिनि थाखायनो जोङो आबहावाफोरखौ बेबायदिनो मोजाङै लाखिनांगौ जोङो दंफां लाइफां गायनांग गौ बेबायद बिदिनो दाउ सेन दाउला गावनायफोरखौ जोङो होबथानांगौ दंफां लाइफां गैयाबा जोङो। थांनानै थानायाव बेबायदिनो जेंना जायो देहानि थाखाय मोजां बेबायदिनो सायहा बार मोननो हायो बेबायदिनो नों थाङाबो आबहावानि सोमोन्दै मा मिथियो सुंद'यै बुंनो हागोन
होम नोंथांनि बुंनाया गासिबो सैथो आरो नोंथारगौ। आबहावा होनोबा जोंनो बे बिफां लाइफाङा नंमारगौ बे जोंनि थाखाय गोनांथि मार आबहावा गैयाबा जोंनि थांना थानाय जिबनाव जोबोद खस्थ' सैनाङो आबहावा थायोब्लासो जोङो थांना थानायाव। बोलो मोनो आरो जोंनि नांगौबायदि। हांफोर ला नायाव अक्सिजेन। आगारो
औ
जेब्ला दंफांफ्रा अक्सिजेन हगारो अब्लास जोंबो हां लानायाव बोलो मोनो आरो थांना थानो हायो
औ
फां लाइफांनि सायावसो जोंनि थांना थानायनि जिब'ना जों दंफांखौ गायनो नां नांगौ बे सैथो आरो गायमारनांगौ बे दंफां दंफाङानो जोंखो जिरायना थानायावबो गोजोन बारहावा लाबोयो दं बिफाङानो जोंखो जिरायनो आरो थांना थानायाव गासैयावबो सुबिदा होयो आरो गुबुन गुबुन जायगाब फ्राव नुनो मोनो जोङो बिफां लाइफ फां गैयाबा जोबोद गरम जानायन नुयो जेराव जोंनि बे हायेनाव थानायाव बिफां लाइफांदों गोबांखाय जोङो थांना थानायाव गोजोन थांना थानो हायो। गुबुन गुबुन जायगा फ्रावथ बिफां लाइफांखौनो नुनो मोना बेनिखायनो थांना थानायाव जोबोद गोब्राब बिसोरनियाव सानदुंनि दुंनाया बारा जायो आरो
औ
थांना थानो थाखाय रा बार बारफोरा खम जायो।
औ
आरो बिफांनिफ्राय जोङो बिफाङा जोंनो थांना थानो जानाय आदार खायद'फोरबो होयो फिथाइ सामथाइबो होयो जोंनो थाखाय जों बे फिथ फिथाइ सामथाइनिफ्रायनो फानलु फानलाबो बायदिसिना इंकामबो खामनो हायो। फिथाइफोरखौ जोङो जानोबो हायो जोंनि देहा साइस्थ'फ्रा मोजां जायो चकोन जायो क्लिन जायो जोंनिया नोंथाङाबो आरोबाव बुंनो हाबावोब्ला बुंजाबावगोन
नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो सैथोआनो आरो मिथियैफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय खोनायैफोरखौबो खोनानो मोनबाय नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो गासैबो थिगानो बिनि थाखाय नो जोङो मानसि जानानै बेबायदि दंफां लाइफांफोरखौ गायनांगौ आरो फिथाइ सामथायफोरखौ खौ गायनांगौ बेबायदिनो गोबां दंफांफोर जोंनि थाखाय बेबायदिनो जानाय फिथाइ सामथायाइ गोथां जानाय बेबायदि बिदिनो आदारफोर दङ देहानि थाखाय मोजां बेबायदिनो दायो दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो खान्थाल थाइजौ लिसु बेबायदिनो दङ बेफोरखौबो जोङो देहानि थाखाय गासैखौबो बोसोर बोसोरावहाय बेबायदिनो जोङो जानांगौ थाइसे थाइनै गौ बेबायदिनो आरो जोङो गायनानै लानांगौ गासैबो फिथाइ सामथ थायफोरखौनो जोङो बेबायदिनो जोथोन लानांगौ गायनानै लानांगौ बेबायदिनो अब्लासो जोंनि आबहावाफ्रा मोजां जागोन नाथाय जों सुबुंफोरा बेबायदिनो दमफां लाइफ फां फोर खौ अना गारानो बेबायदिनो दानस्रांनानै लानदां जायगा बेबायदि खालामनानै जोङो दिनै गोबां नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गुबुंले जानाय आ दामफ्राबो बेबायदिनो बांनाय आरो बेमार आजार फ्राबो दिनै नुनो मोनदों दंफां लाइ फां बेबायदिनो दानस्रांनानै जोङो आबादफोर मावो बेबायदिनो आबादावहाय जोंङो गोबां बेबायदिनो मुलि ग्लांनो बेबायदिनो मुलि बाहायनाय जायो जोंङो मिथियि मिथियि गोदान गोदान मुलि बेफोरखौ बाहायनायनि थाखैदि दिनै आबहावायाबो गुबुंले जाबोगासिनो दङ । आरो मानसिनि देहाफ्राबो बेजोंनो गासि सावगासि सिनो दङ मिथिनो मोनो गोदोब गोदा बेबायदिनो आबौ आ बैमोननि दाङैनो बेबायदिनो देहाफ्रा मोजां थाबोयोमोननो दा आरो दानि दिन बायदियैबा फ्राय गोबां बेबायदिनो बेमार आजारफोरजों भुगिना थानो गोनां जायो । बिनि थाखायनो जोङो दमफां लाइफां औवा गोनां आरो जोङो अननो रोंनांगोन आरो दाउ सिन दाउलाफोर खौबो बिफ बायदिनो फोजोबस्रांलांनायनि थाखै दिनै जोंनि माइ आबाद फोराबो बेबायदिनो गोदान गोदान बेबायदिनो एम्फौफोर सफैनानै एम्फौफोर जानानै दिनै जोंनि माइ फोरखौबि बायदिनो जालाङो सोबलाङो बिनि थाखायनो माइ खेथिफोराबो जोङो खम फिथाइयाव मो ननो हायो । बिनि थाखायनो जोङो दाउसेन दाउलाफोरखौबो जोङो अननो नांगोन बे बेबायदिनो फिसिनो नांगोन आरो बेल' नङा जोङो न'फोरावबो बेबायदिनो दाउफोरखौ फिसिनो नांगोन । बेबायदिनो जोङो होबथानो नांगोन अब्लासो जोङो देहानि थाखायबो आरो जोंनि बे आबहावानि थाखाय बबो मोजां बेबायदिनो जानो हागोन आरो नोंथाङा माबा फोर मिथिबावो नामा आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो हागोन
नोंथांनि बुंनाया गासैबो सैथो आरो नोंथारगौ गोदोनि दिनाव जोंनि आबै आबौ होनो होनब्ला जोङो आबै आबौनिफ्राय मिथियोमोन आबौ आबौमोना गोबाव बोसोर सोरुजिरोमोन बिसोरो सेजौ बोसोरनिबो बारा जोरनायखौ बे जोंनि नुनो मोनोमोन आरो खोनानो मोनोमोन मानो होन्ला बिसोरनि थांना थानायाव
औ
बिफां लाइफाङा ग्रोम ग्रोममोन बारि बागानावबो बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोममोन आरो बेसे जोंनि जानाय खायद'फ्रा मिथिं गाज्रि जों लोगोसे गोरोबनाय फिथाइ सामथायफोरखौ जायोमोन गोथां फिथाइ आरो बायदि रोखोमनि मुलि होयि फिथाइफोरखौ बिथांमोना जायोमोन । आबै आबौमोना आरो बिजोंनो लोगोसे बिथांमोननि देहानि जि बेमार आजार बिसोर बिदि बेबो खम जायोमोन । आरो दानि मुगायाव ना-नायनो थाङोब्ला बेमार आजाराबो गोबांथार बारानिसाय बारा जादोंसै आरो जों मोनथिस' हायि अनेखथा बेमार रोखोम सो-सोमजिबोगासिनो आरो बि-बिनि खायनो जोङो बे मिथिंगाखो लोब्बा लाखिनानै बिफां लाइ फां फोरखौ गायनो नांमारगौ आरो नोंथांनि बुंनाया गासैबो सै
औ ।
ओ
औ नंगौ औ नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो बेबायदि थिग मोजाङानो बेबायदिनो नोंथांनिफ्रायबो आङो बेबायदिनो मिथिनो मोनबाय खोनानो मोनबाय अब्ला जोङो दिनै बेबायदिनो आबहावानि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै
दे । ओम गोजोन्थों नोंथां ।